नोंथां औ।
खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ
मानोबा कल खालामदोंमोन नोंथाङा? औ।
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङो
आङो दङ ओरैनो मोनाबिलिनि साहा लोंखांनानै जिरायना दङ
अ अ दं होनबा नोंथां आङो गुबै गुबै खोथायाव फैनो सानदों जे आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जादों मा होनो गोदोनि आरो दानि मोब्लिबखो लानानै माने माबायदि सोलायनाय नुदों आरो माने माबोरै जाबोदों गोदोनिफ्राय लानानै दासिम। गोदो बोरैमोन माने बोरैस सोलिना थायोमोन मोब्लिब गैयियाव आरो दा माबायदि सोलिनानै दङ बेफोरनि बारै एसे नोंथाङा मा होनगोन गुवारै फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा बेनि सायाव?
औ आंथ' एसे एरै बांद्राय गुवारै फोरमायनो बारा मोजाङै मिथिस्लाबलाय लाङा अब्लाबो आङो जाखिनिखौ सोलायनाय मोनदों आङो बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनोसै।
औ औ
गो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग दङ।
उम उम
बेफोरबायदि मोब्लिबनि जेबो सुबिदा गैयामोन नाथाय दानि बे जितु मदार्न जुग जाबोदो नङा होमबा नोंथां? बेवहाय गोबां ङ गोबां माने गोबां सोलायनाय फैदों आरो, आरो गोबां सुबिदाबो जानानै फैबाय गोदोनि बादि ओमम बे मोब्लिबखौनो नागिरनानै जेरावबो थांनो गैला बा जानबुं बेफोरबायदि चार्स होनो थाखायबो ग-गुबुन जायगायाव जोङो थांथिंनो राहा गैला दानि या माने न'आवनो गावबा गा गावनि न'आव नो गासिनावबो न'खर न'खर मोब्लिब जानानै फैबाय बेनि थाखायनो जों ङो न'आवनो गासैबो राहाखौ मोननो हायो होननानैनो बुं-बुंनो हायो। आरो बे मोब्लिबनि जोहैनो जोङो गासैखौबो सालायनो हायो नङा होमबा? दानाथ' गास गासैबो खामानियानो मोब्लिबजोबनो मोब्लिबजोंनो सोलिजोबनाय होननानैनो बुंनो हायो गोदो मोब्लिब गैयि थाइ समाव जोङो जेबोखौनो मावनो हायामोन ना जोङो तिभि खौनो नायनो हायोमोन नायनो हायोमोन अब्लाबो जोङो बेथारिसो सार्ज होनानै लानांगौमोन बेफोरबायदि मोब्लिबजों जोङो जेबो खालामनो हायामोन ना जोङो मबाइल सार्ज होनो हायो ना जोङो फांखा सालायनो हायो ना जोङो फ्रिजखौनो स सालायनो हायो जोङो जेब्बोखौनो सालायनो हाया।
उम उम
थाङोब्ला गोबां सुबिदाबो जादों बे मोब्लिबा फैनायनि थाखाय। आंनि बादिब्लाहा आरो आरो गोदोथ' जोङो बिराद ओ साथि लेम बेफोरबादिसो खोमसि खोमलाव जोबा-जोबोर उसुबिदा जायोमोन आरो गथ' गथायफोरा फरायनो थाखाय एबा हरफोराव ओं ओंखाम ओंख्रि संनायावबो बिराद उसुबिदा जायोमोन दानि दिनाव नाथाय मोब्लिब फैनायाव जेबो बेफोरबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां फैला। बा गरम बोथोरनि दिनाव बो जोङो गोबां उम आगोलो ओ गोदोनि समाव जोङो मोब्लिब गैयामोन नालाय फांखाबो सालायनो हायामोन बेनि थाखायनो गरम बोथोराव जोङो थानो हाया जायोमोन। बा सान्थि मथे जोङो उन्दुनो हाया।
औ औ
टि भि मबाइल नायनो लुगैब्लाबो जोङो नुनो मोना। बेनि थाखायनो आरो बेनो आरो आंनि बादिब्ला दानि दिनावथ' जोङो बिसिनायाव उन्दु उन्दुनो गासि खौबो सालाय जोबनो हायो फांखा लायै लायै उन्दुनो हायो मबाइल नायैनायै टिभि नायनायो आजादियैहाय मोजाङैहाय बेफोरबादि थानानै मोजांबो नाङो गोदोनि बादि बांद्राय जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो मोनला बा माबा माबि ओ गोबां खामानिफोर दङ बिदिनो मोब्लिबजों ओम मावनो हानाय खामानि बा मा माबा माबिग औ फर्म फिलाप बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो बिराद गोदोयोहाय बेफोरबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन दानिया खाथ खाथि खालायावनो जोङो थांनानै बेफोरनि गासै गासै उसुबिदाखौ मोनजोबनो हादों आरो बेनो बेनोसै आंनिया आंनिफ्राय बेनो आरो बिराद मोजांबो मोनदों दानि जुगखौ मदार्न जुगखौ अब्ला नोंथाङाबो एसे एसे फोरमायनानै होदो नोंथांनि बादिब्ला गोदोनि आरो दानि माबोरैहाय फाराग दङ?
औ औ अ त' होमब्ला गोदोनि आरो दानिखौ रुजुनानै नायोब्ला गोबाङानो माने सोलायनाय फैदों एबा गोबाङानो मा होनगोन ओ गुबुन गुबुन जाहोनो हम दों आरो ना त' गोदोनि खौ गोदोनिखौ जोङो नायोबाथाय गोदोयो जाहैबाय मोब्लिबारि गैयामोन थ' बिनि थाखायहाय जाय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो लेम्प बाहायोमोन आरो माहोनगोन बाथि बाहायनाय जायोमोन। लेम आरो बाथिखौ बाहायनो थाखायबो जोंना केरासिन होननाय मोनसे नांगौमोन आरोना थह बे नङामोन बे नङाबाथाय जोंना माने लेम आरो बाथिया माने जलायजाया आरो थ' बिनि थाखाय केरासिनाबो माने गोनांथारमोन आरो ना गोदोनि दिनाव जे मानगोन अरखौ फोजोंनो थाखाय द ओं जोंनाव नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो ओंखाम संनाय आरि फरायनाय बेफोरावबो जोंना गोबाङानो उसुबिदा गोलैनाय जायोमोन कारेन्ट गैयियाव गोदोनि समाव जोङो गोबाङानो बाथिखौ लानानैसो बा लेम्पखौ लानानैसोबो फरायनाय जायोमोन आरो गोबाङान नो मानगोन कारेन्ट गैयैनि जाहोनाव जमा जमा थालायनानै अर सायलायलायनानै थायोमोन। आरो सोरनाबा सोरनाबा जायना जायना बाथि गैया बा लेम गैया बिसोरो ओ अर जलायनानै दोनोमोन आरोना साखाथियाव बिदिनो उन्दुयोमोन। थ जोङो दानिखौ नायोब्ला आरो ना दाथ' गोबाङानो सोलायब बाय ओ मा होनगोन जेरै कारेन्टबो फैबाय बिनि थाखाय जोंना गोबां सुबिदा जादों आरोना जेरै जोंना टेक्नलजि होननाय फैदों। बेवहाय जोंना मबाइला गोलैयो लेपटप गोलैयो टिभि गोलैयो तह बेफोरो जोंना कारेन्ट नङाबानो जाया आरो आरो बे लाइट बायदिसिन सिना आरिया बेफोरजोंनो जानाय आरो ट कारेन्टजों लोगोसे जों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै इन्डास्ट्रियाव बानायनाय गा मटर गारि बेफोरखौबो जोङो कारेन्ट नङाबाथाय बाहानो बानायनो हाया। आरो जों ना न आव बानायनाय जेरै मालाबा समाव जोङो मागोन मस्ला म नो उनो थाखाय जोंना ग्रायन होननाय मोनसे दङ बेखौबो जोङो कारेन्ट नङाबा थाय जोङो बाहायनो हाया थह बिनि थाखायनो जोंनो कारेना कारेना गोबां माने गोनां जायो आरोना दा गोनांथि फैयो कारेट नङाबा जों नो जोंना जिउआ मान खुंजानाय नङा नोंथाङा होनाययानो जाबाय दायो ओ जों कारेनट थाबाथाय जोंना गरम बोथोर दाथ गरम बोथोर जाहैबाय बाय बिनि थाखाय जोंना फांखा दङ फांखाखौ सालायनो थाख जोंना कारेन्ट नांगौ आरो मबाइलफोरखौ चार्ज होनो थाखायबो जोंना कारेन्टनि गोनांथि फैयो। त' बिनि थाखायनो जोंनो माने माबाखौ कारेन्टआ जोबोद गोनांथार आरो ना
औ औ आरो गोजां बोथोर थोरावबो जोंङो औ गोजां बोथोरावबो जोङो देहा खौ गुदुङै लानो थाखायबो जोङो एसि सालायो एसि खौथ जोङो गोलोम बोथोरावबो बाहायो अब्लाबो गोजां बोथ- थोरावबो बाहायो जोङो बेयाव हाय बे एसि आवहाय मानो होनोब्ला गुसुंबो गुसुबो खालामनो हायो। गुदुंबो खालामनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे मो ब्लिबनि जोहैनो बे एसि खौबो सालायनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
जोङो दंखलनि दैबो नारबाय थानो हाया बेनि थाखायनो जोङो मा खालामो बे कारेन्टजोंनो बाहायनो हानाय मटर होननानै बुङो ना बेखौबो लागायनो हायो जायनि जाहोनाव जोंङो दंखलखौ नारालासि जोबोर गोरलैयैनो जोङो दैखौहाय लानो हायो मोननो हायो। नङा होमब्ला आरो कारेन्ट फैनायनि थाखायनो गोबां खामानिफोरानो जोंना गुसुं जाबोदों आरो ना दसेनो दसेनो जों जो मावनो हायो गोबाव जों जाय जाय खामानिखौ मावोब्ला जोङो गोरा गोबां टाइम लायो बे कारेन्टनि जोहैजों जोङो माखौबा माखौबा एसे समनि गेजेरावनो जोङो मावफुंजोबनो हायो
औ औ
बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गान्द्रि ओ ग्रायदिन ओ ग्रिन्दार मेसिननि सायाव आं मोनसे खोथा बुंनो सानो साननोसै नोंथांनिसिम जेनेख जोङो अनला ओंख्रि एबा फिथा जानोब्लाथाय जोङो गोदो दिंखि एबा बा उवालावहाय गोबां बोलो होयै होयै जायखौ जोङो ओ बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि देहायाबो मेङो आरो टाइमाबो गोबां ओ गोबां नांगौ नाथाय दानि दिनावहाय मोब्लिब ओंखारनायावहाय जोङो जाय ग्रिनदार खौ बाहायनानै एसे समनि गेजेरावनो जोङो बेफोरखौ। बानायना लानो हायो नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो आंनि बाददिब्ला जोबोर मोजां आरो दा दानि मदार्न जुगाव बे मोब्लिबखौ मोननायनि थाखाय आरो। गोदोनिख्रुइ अब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानो?
दानि टेक्नलजिनि थाखाय माने गोबाङानो माने सुबिदा फैबाय आरो। ना जेरै कारेनजों जोङो मालाबा समाव न' लुनाय आरियाव बो जेरै लहा दङ आरो मा होनगोन बायदिसिना बिदि आगजु दङ जिखुनु जोङो बेफोरखौ उम। बेखौ जोङो हास'नो थाखाय बा जोङो समान खालामनो थाख थाखाय जोङो मेसिन मोनसे दंङ। हास'ग्रा बेजों लोगोसे ज-जोङो हास नाय जायो आरो ना। औ। थ बिदिनो जोङो हास नानै बा जखा सुनानै जोङो न लुनाय जायो थ कारेन्टआ जोंनो न लुनायाव आरियावबो जोंना गोबाङानो हेफाजाब होयो आरो ना
औ औ।
थ होनबा नोंथां। जोंना समाबो जाथ'लायबायमोन थ' बिदिबा दोनथ'लायनोसै खोमाना ना? ओम गोजोननाय
औ औ नोंथांनिसिमबो।